औ औ। नोंथांनि अरनाय गुबै जाहोन नाामामोन?
औ औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिया माने बर'नि राव बाहायनायनि सायाव आङो रायज्लायनो सानदों।
औ औ हागोन सम दङ नोंथां।
औ औ। मानोोन आङो जागायनो सानबाय जों बर' न जे दायो माने बर' रावखौ रायज्लायगासिनो दङ नङा होमबा?
औ
दा बेनि आन्दोआवनो माने जोंहा गोबां जारिमिन हाबा दङ। मानोना मोनसे समाव जेनेबा जों बर'आ बर' रावखौ रायलायोमोनब्लाबो जोंहा बेबायदि लिरनाय माने गैयामोन नङा होमबा? बेबायदि जोङो स्कुलफोराव फरायनो हायामोन। माने जोङो माने गावजों गाव खुगाजों खुगाल' जोङो रायजलायनानै रायजलायोमोन नङा होमबा?
औ।
नाथाय माने फैयै फैयै माने जोंनि बर' रावखौ जोङो माने माने स्कुलाव जोङो
बेसा
नि थाखाय जोङो खाबु मोनबाय नङा होमबा?
औ।
बेयाव जोङो गुदि फरायसालियाव फरायनो जोङो खाबु मोनदों बेनि सिगाव जोङो हाइ स्कुल जोङो कलेज लेभेलाव इउनिभारसिटि लेभेलाव जों फरायनाय बायदि खाबु मोनबाय नङा होमबा?
औ
दा बियो माने जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे माने मोजां। बर'फोरनि थाखाय आरो दायो बर' रावा जिहेथु ओइथ सिदुलाव माने सोजाबाय दा बेनि उननिफ्राय जोङो माने सारा आसामाव जोङो बेखौ बर' रावखौ जोङो अफिसियेल लेंगुवेज नङा होमबा? मावख'आ आरो राव हिसाबै जोङो बाहायो। बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ
दायो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैनाया बेनो जोंहा आ -आसामाव दाब दाब जायगायाव गोबां बर' गामि बा बर' मानसिफोर दङ। जोंनि बि टि सि बा बिटिआर ओनसोलाव जों बर'खौनो मैखोम बर' मानसिया रायज्लायखायो नङा होमबा? नाथाय आस आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बर' मानसिफोरा माने बर' मानसिया खिन्थु बर' रावखौ बारा रायज्लायनो रोङा बा बाहाया। दा बेनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होनना सानो?
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया जेनेबा सैथो खोथाखौनो सानदों जाय जोंनि राव बिमा राव नङा होमबा? जाय बिमा रावखौ जोङो ओ सोलोंनांगौआ जोङो बेखौ जोङो उन्दैनिफ्राय जों सोंबोनो हानांगोन। नङा होमबा? बिखौ गेजेर ससेयाव सोलोंबोला बि खौ जोंनि थाखाय जोबोर गोब्राब जानानै फैयो। मानोना जोङो जाय बिमानि रावखौ नोङो उन्दैनिफ्रायनो नों सोलोंनानै जुदि बिमाजों थाफाना सोलोंनो हायोब्ला बिनिख्रुइ गोरलैसिन राव जेबो गैया आरो। जेब्ला नोङो रावखौ नोङो गुबुन रावखौ नोङो सोलोंनायाव जेरै नोङो उसुबिदा जायो थिग बिदिनो नोङो बर' राव खौबो जुदि रायज्लायाखैब्ला जोनोमनिफ्रायबो रायलायनो मोनाखैब्ला बियो गिद दिर जानानै बियो बर'ब्लाबो बिथाङा बै रावखौ रायज्लायनो माने एसे उसुबिदा जेंना नुजागोन आरो। मानोना भाषाया मोनसे जोंदो जोनोमजों बियो ओ खायसे फै माखा माने फैफाखानाय। नङा होमबा? जाय बिमाया गोरबोआव जोनोम जायो बै बिमाजोंनो बियो सोलोंनानै जोङो रावखौबो लाफानो हायो। थिग बिदिनो बियो खाय जायगा लाय जायगा बिफोरो इनभारमेन्टखौ लानानैबो जोंनि खोथा बाथ्रा रायलायनायफोरा जोङो आलादा जायो आरो नों थां जायखौ जोङो जाय जायगायाव जोंनि नांगौ रोखोमनि जुदि सुबुं अनजिमा जुदि गैया बा रायज्लायनो हाया बेफोर रखमनि थाखाय जोंनिया ओ बर' राव रायलायनायाबो थालाङो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि बे गुवा टि ओनसोलावबो जोङो नुयो गोबां बर' दं थटाइटेला बिसिनिया बर' बिमुं दैमारि मुसारि बा खाख्लारि बा बर' बिथांमोना माने कमनिकेसन गैयिनि थाखाय बिथांमोना दिनै रावखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखै आरो। नोंगौ बिथांमोना बर'। जों बफ्रा मा जायो बिखौनो जायो। नाथाय बिथांमोनहा राव हिसाबखौ राव हिसाबाव बिथांमोना रावखौ सोलोंनानै लानो हायाखै आरो। बेखौ जुदि सोलोंनोब्ला जोंनो मोनसे कमाउनिकेसन नांगोन आरो। जोंनो। जाय रावजोंबो जेनेबा बिथांमोनाबो गोसो हांखुर जानांगोन नोंथां। जोङो सोरबा स सोलोंनि गोसो गैयिखौथ' जोङो बिनि ब्रेनाव सोना होनो हाया। नङा होमबा नों थां जेरै जोङो उस सुंसे सेरावनो थानाय जोंनो नेपालि जोंथ' नेपालि हारिनि मानसि नङा थेवबो जों नेपालि भाषाखो फंसे फंनै रोंगौ आदिबासिफोरखौ रोंगौ नाथाय बियो जों गोसो जानानै सोलोंनायखायसो जों रोंदों। नङा होमबा? थिग बिदिनो थां मोनाबो जाय बिथांमोना जेरै गोजान बिथांमोन्नो एलेखायाव बर' सुबुं गैया बिथां थांमोनाबो जुदि रावखौ जुदि सोलोंमारनो गोसो दोङोब्ला बिथांमोनाबो निस्सय हागोन आरो। मानोना बिथांमोना गोसो जाबानो बिथांमोना सोलोंनो हागोन माने मुलुगनि गासै भाषा राव गावख'नो जोङो सोलोंगोननो हायो आरो मानोना बियो जोंदों बिमा रावनि अनगायै गुबुन रावा जोंदों जोनोमजों फैफाखानाय नङा। नङा होमबा? दिनै नोंथाङा इंराजि रायलायबाबो नोङो सप्तासे मोजां सोलों बानो नों इंराजि रायज्लायनो हागोन। थिग बिदिनो नोङो एसामिसफोरखौबो जों जेरैहाय रायलायो बिथांमोनाबो जुदि दि बर'खौबो जुदि सेस्था खालामोब्ला बिथांमोना निस्सय हागोन आरो। आरो बेफोरनि थाखायनो जों मोनसे एवार्ड लाना फैनांगोन। जेनेबा बिमानि रावखौ सोलोंनांगौ आरो दिं जाय रावा दिनै जोंनि दाइनथि फारिलाइयाव हाब्बाय। नङा होमबा? जोंनि भारताव बुंनो थाङोबा गोबां राव दङो जोंनि भारताव। सल्लस' बावन्नता भाषा दोङो बिनि गेजेराव बायसथा रावाल' गलाय जायो। थिग बिदिनो जोंनि बर' भाषायाबो जेरै बायसथा लेंगुवेजाव हाबनानै दङ। अब्ला बिथांमोनासो बिथांमोनाबा बुजि मोननो हानांगोन बर' रावाद गनायथाव जानाय हारि संबिजितनि गंसे राव बेखौ जोङो सोलोंनाया जोंनि दायथ' मानोना गावनि बिमानि रावखौ रोङाब्ला जोबोर लासिं सिं बिथाङानो जुदि बहाबा थाङोब्ला बा बहाबा बोरायनो थांबा नोंनि बिमानि रावा मा होमबाथ' बे बर' जानानै आंनि बिमा रावा एसे आसामिस होनथ' बुंनो हायाानाय नङा नङा होमा नोंथां बर'आलाय बर' रावा मा बर'आ बोरै एसामिस नोंनि बेमार राव जानो हाखो बेखौ बियो अफिसाराबो बेखौ सोंगोन मा्लाबाफोर नङाबा नों इन्टारभिउ जायोब्ला बा मायावायावबा नोङो बेलेग जायगायाव थाङोब्ला मिथिखायो नङा होमबा बर' रावाबबो गनायजानाय हारि अब्ला नोंथाङा गाव गावनि बिमा रावखौनो मानो रोङा होमबला बियो गावगायनो लाजिनो गोनां जागोन आरो। बेखायनो जोङो गावनि भाषाखौ सोलोंनाया जोोबोर दरखार आरो राव रोंनाया जोंनि थाखाय गाज्रि नङा नङा होमबा जों दिनै मोनबा सयताराव खौ जों ओरैनो हायो बर'फ्रा हिन्दी, इंलिस एसामिस, नङा होमबा आरो बिदिनो नेपाालि, आदिबासि बिदिनो जोङो सयता भाषाखौ बर'फोरा गोरलैयैनो बुंनो हायो आरो।
नोंगौ।
थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जों बर' हारि हिसाबै औ।
जेनेबा आं जि दय सोंबाय दा गुबुन माने माखासे ओनसोलफोराव जोङो बर' मै माने जेराव माने जोंनि बर'फोरा मोजोमसेल' बा गुबुन हारिजों एसे माने ओ थानानै थानायनि थाखाय बिथांमोननि रायज्लायनाय रावफोरा माने गोमालांबाय गुस्लायलांनो हमबाय दा बेफोराव गावखौ बर' होनना लानोबा जों हारि हिसा हिसाबै जों बेखौ सिनायथिनि थाखाय सिनायथिनायाव जोंहा जेंना माने दङना गैया? बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
जोंहा माने सोलोंनायाव जेंना दंनाा बेयो नामा?
औ।
औ जोंना दोङो जोङो मानोना जोंनि बे जखायसे बर' हारिया जुदि गाव बर' जानानै जुदि बर'खौनो रायलायाब्ला जोंनि रावखौ सोर मानसिया रायज्लायगोन नङा होमब्ला? दिनै हारसा बांगाला जोंनि रावखौ हमथानानै लाखिया नङा होमबा नोंथां? जों ज'खायसे बे बर' पसिस लाख बर' हारिया जुदि गाव गायनो जुदि गावनि बिमा रावखौनो जुदि नेवसियो जों बेखौ फोथांना लाखिनायाव एसे गोब्राब जागोन। जायखौ जोङो दुइस' बोसोर एकस' बोसोरनि उनाव जुदि जोंनि बर' रायज्लायनाय जुदि हारा खमायलाङोब्ला जोंनि बर' रावा बे मा होनना बुंगोन जोबद जिरु मिरु जाबोला जोङो जोबोर माने मिडियामाबो खमायलांब्ला फरायनायाबो खमायलांब्ला जोंनि रावा बर' रावा गोमालांनोबो बारा सम नांनाय नङा आरो नों
नंगौ
बेखायनो जोङो जिखि जायगायावनो थाया मानो सोर बबे शिबसागर थाया मानो सोर बिमा हासाराव थाया मानो जों बिमाखौ बिमाखौ जोङो हर लाखिनो रोंनांगोन आरो जोंहा मोनसे मि मियाम दखायो नङा हब्ला बेखौ नोङो साबजेक् हिसाबै हिसाबैबाबो लानानै फरायनो हागोन आरो जेरै नों एसामिसखौ सोलोंबो जोनोमनिफ्राय नोङ एसामिसखौ स्कुलाव थानानै रोंबाय थिग बिदिनो बर'खौबोथ' नों रोंगोन नङा होमबा?
नंगौ
नोलाय मा जोंबोथ' जोनोमनिफ्राय हिन्दीखौ रोंबोआाखैमोन नङा होमबा नोंथां? जों जोंबोथ' इंलिसखौ जों जोनोमनिफ्राय रोंबोआखै जोंनि बि सेकेणड लेंगुवेजसो बियो नङा होमबा? जों दिनै सोलोंनानै रोंबाय निस्सय बिथांमोनाबो जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै सोलों थाइ लायोब्ला बिथांमोनाबो निसय बर' रावखौ रां रायज्लायनो हागोन लिरनो हागोन खोनासंना बुजि मोननो हागोन आरो। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौबो जोङो एवार्ड होनांगोन बिथांमोनाबो इ माने जोंनि मादार लेंगुवेजखौ बिथांमोनहा बर' साबजेक्टखौ स्कुल कलेजाव बिथांमोना लानाया दरखार
दरखार औ रावबो जेनेबा बेयावहाय रावबो दाउट नाङा नङा होमबा बर' राव बा बर' रायलायोबा बर' फरायोब्ला जोङो माने गोरलैनो थागोन जों माने गोजौआवसेो थांनो हानाय नङा। बेबायदि माने साननायखाय एक्सुलि गारनांगौ मानोना जोंहा गावआनो मोनसे राव दोनखायो गावआनो मोनसे लिरनाय दंखायो दा बे हिसाबाव माने बेखौ बयबो बजबमा लानांगौ आरो। बयबो बेखौ माने माबानांगौ नङा होमबा?
अनसायनांगोन आरो मोनसे हारिखौ जों फोथांना लायनाया औ
औ जोंहा एसे समावबो जाबाय।
औ औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोननानै। औ गोजोन्थों। हेल' अ दाना होदो नोंथाङा।
औ दानजायाखै आंना नोंथां। नोंथाङा हायोबा दानना होनो